औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों जोबोद मोजाङै खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा अब्ला ओरैनो दंना?
औ नोंथां ओरैनो दङ आङो दासान्दि नों माबोरै दं
आंबो मोजाङैनो दं दंनाया
दे मोजाङानो नोंथां होनब्लालाय ओमफाय नोंथां ओमफाय नोंथां
औ जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आं माने नोंथांजों दसे सम बिदि ओ जोंनि आबहावा बा बिदि नेचारा मानि थाखाय गुबुंले जालांखो जों बेफोरखौ एसे सावरायजागोन नामा?
औ नोंथां बे सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन बहुद मोजां एकदमबारे
अब्ला नों औ अब्ला नोंथाङा जोंनि बे आबहावाफ्रा मानि मानि थाखाय एसे गुबुंले जालांगासिनो दं नोंथाङा बेख खौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दा?
औ नोंथां फोरमायनाथ' होनायो। जेबो माबा गैया माने जो औ नोंथां औ गिबियावनो बे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमबा? जेरै जोंनि दा बुहुमाव दंफां लाइफाङा खमायबोगासिनो नङा होमबा? गासैबो दंफा लायफ दान्दों न' बनायदों अबा माबा खालामदों दा बिनि थाखायनो माखासे जि माने दंफांनिफ्राय बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेनफोर मोननांगौमोन बेखौ आरो कार्बनडाइ अक्साइद बेफोरबायदि बुजिदोंना नोंथां?
औ औ बुजिदों।
औ बेफोर माने एसे खम जालांबाय कार्बनडाय अक्साइड बारा जालांबाय आरो बे दंफां लाइफां गैयिनि थाखायनो गोबां बेबायदि जेरै बुंनो थाङोब्ला गुबुंले जानायखौ आबहावा गुबुंले जाना जानायखौ बेखौ साफा खालामनो हानाया एसे गोहोआ खम जालांबाय।
औ औ नंगौ।
बेनो आरो मेनाआ दंफां लाइफां दानायानो जाहोनानो मेइन
औ
गिबियाव होनना बुंनांगोन आरो बेखौ। ओमफ्राइ सेकेडआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बुहुमाव गोबां बेबायदिनो गारि मथरफोरा गोबां जालांबाय।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथांमोनथिं माब्रैथाय बेबायदिनो गारि मथरफ्रा गोबां दंदां माथ
औ गोबाङानो दंसै दा माने न खरफ्रोम बो
ओम आरो नोंथां नै मोनसे खोथा बे गारि मथरा जि जायगायाव बारा जायो नों मोजाङै थालला नोंथां मालाबा थाङोबा बे गारि मथरा जेराव बारा जायो बेहाय गरम जागोना जाया नोंथां?
औ जायो नंग नंगौ नोंथां।
गुदुं बारहावाया सोमजियो बांसिन ओमफ्राय आरो दंफां लाइफांथ' खमानो जाखाबाय दा बेफोर गुदुं जानाय बे कार्बन डाइ अक्साइड फोर गनायफोरखौहाय बेखौ एकदमबारे साफा खालामनो थाखाय जुदि बिफां लाइफांआनो गैयाबा नोंथारगौ बे बिदिनो जालांगोन नङा होमबा बारहावायाब गुबुंले जालांगोन
औ औ नंगौ नंगौ।
ओंखायनो दंफां लाइफां गायनांगौ होननाया बेनो आरो। आरो गोबां बेबायदि दंबायो जेरै गोबां बेबायदिनो बेरग्रा बुस्थुफोर बानायदों गिदिर गिदिर जेरै इंराजियाव होन ना माबा निउकलियार वेपननो माबा गावग्रानो बेफोरबायाददि बानायनायावबो दिनै अबेबा अबेबा बाहायनाय जादों बे बाहायनाय जानायावबो जि बुस्थु माने गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोर बारहाव गुबुन जादों नङा होमबथां?
औ नंगौ नोंथां
ओम। ओमफ्राय नोंथांमोनथिं दा बारहावाया माबायदि जानानै दं? जोंथिंथ' नोंथाङा एकदमबारे बिराद गाज्रि जानानै दं बारहावाया। गारि मटर बांबाय दंफां लाइफां खमायलांबाय दा नोंथांमोननिथिं माबोरै?
औ दा माने जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुंले जानो हमहांबाय सिगांनि समावथ' बेफोरबायदि इसिग्राब गारि मथरबो गैबाङामोन बिनि थाखाय ओ जोंनिया हौवाफ्रा खोब मोजां मोन आरो सिगां। खिन्थु दा नायनो थां औ खिन्थु दा नायनो थाङोब्ला गुबुं गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो
ओम।
माने दिनै बेफोरबायदिनो आङो बेफोरबायदिनो बार बारहावा गुबुंले जानायनि सा बुंनि
औ नोंथां बुंलाय एसे खोनासंनो नोंथांमोनथि माब्रै जाना दं दा थासारिया
औ माने बुंनो थाङोबा जोंनिथिं बेफोरबायदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर दारिमिन फेक्टरिफोर दङ जाय जायनि जाउनाव बिनिफ्राय ओ जि ओंखारनाय गोसोम गे ओ गेस गोनां उखुन्दैफ्रा दिनै जोंनि बार बारफोरखौ गोबां गुबुंले खालामगासिनो दङ
ओम
आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनो जिहेथु सुबुं अनजिमायाबो बे बुहुमाव बांनायखाय बेफोरबायदिनो गोबां बेफोरबायदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दिनै दानफैगासिनो दङ जायनि जाउनाव बिफां लाइफां खम जानायनि जाउनाव दिनै बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि गेस जेरै कार्बन डाइ असाइड बेफोरबायदिफ्रा दिनै बांबोनो हमगासिनो दङ जिहेथु जों मानसि मानसिफ्रा ओ अक्सिजेन लानानै कार्बनदाय हगारनायखाय कारबन आरो बिनि सायाव दिनै बिफां लाइफांफ्रा खम जानायनि थाखाय कार्बन डाइ गेसफ्रा दिनै बारा जानानै फैदों जायनि जाउनाव दिनै औ आरो मोनसे खोथा जायनि जाहोनाव दिनै बिफां लाइफां खम जानायनि खम जानायनि थाखाय ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बोथोरफ्राव बोथोरफ्रावबो खोब मैखोमै सोलायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों
औ नोंथां औ गोबां सोलोंनाय सोलायनाय नुनो मोनदों जोंथिं बारहावाया अयथासार बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला दायो नोंथाङा नुगोन माने जोंना हस्पिटाल खाथि जायो नालाय
औ
देहा फाहामग्रा खाथियाव मालाबा आं थाबाय लाङोबा नुयो गोबां मानसिफोर बेबायदिनो बेमार जाना फैदों बेफोर मानि थाखाय बारहावानि थाखायनो जादों आं बेखौ माने हमदाङो आरो मालाबा मालाबा
औ नंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला जु दि बारहावाया साखोन आरो साब सिखोन नङाबा जोंनि बे देह हाबनानै बियो एसेबाबो नस्थ'खौ खालामगोन एसेबाबो गोहोम खोलैगोन नङा होमबा नोंथां उम बेनो आरो ओमफ्राय मालाबा बेलेगबो सानो आरो बुहुमाव दिनै गोबां बेबायदि मा होनगोन बेखौ जेनेबा गाज्रि गाज्रि नों दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि गेसफोर गदों बेफोर गनायजोंथ' आरो मानसिया बहा गोबाव जोरनानै थानो
औ औ नंगौ जिहेथु जोंनो थांना थानो था खाय मोजां गोग्गो माबाखौ बारहावा फोर जोंनो नांगौ जायोना उम
नोथां गोग्गो आरो साब सिखोन बारहावा नङाबा मानसिया थांनानै थानो हाखाया आरो लोगोसे बेजों आरो दाजाबदेरनानै दानि जुगाव नोंथाङा नायलाय बेसे बेलेग बेलेग बे बारहावाजोंनो सोमजिनाय बेमारफोर जिब जुनार जन्थुफोरनिफ्राय सोमजिनाय बेमारफोर दा नै आरो लोगो बेफोरनो बारहावाजों लोगोसे बेफोरनि माखासे जिबख्रिफोरजों लोगो नांनानैनो मानसिखौ एटेक खालामो आरो बेनि थाखायनो दिनै माबायदि गुबुंले जाबोदों गोबां गावजों गाव माने एकदमबारे मा होनगोन बेखौ नारसिननाय दङ आरो गोहोम खोख्लैयो गावजों गाव ओमफाय नोंथाङा मा सानो मा नो-नो मोनथार नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदो आं नोंथाङा मा सानो? मा खालामनाया साबसिन जागोन बेफोरनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा मा सानो?
फ्राय ओ गोबां बिफां लाइफांफोरखौ जेनेबा गायफिननो नांगोन जोङो
औ नोथां ओं ओंं बेथ' नोंगौ
जिहेतु जोङो अखा नायब्लानो बा सोरांबा ङो गारि मथर फोरख सालायो बेफोरबायदिनो जायगायाव जोङो ओ जेरै सरखारा हो खानानै दोननाय बे ओ जि थांलाय फैलाय जि सुबिदाफो जों बेफोर खौ बाहायोब्ला निजे निजेनिखौनो बाहायाला बे सरखारा जि होनाय बेफोरखौनो बाहायोब्ला जों एसेब्लाबो माने गारि मथरा जिहेथु खम खारगोन बिनिखाय आं माने एसे साबसिन जाबोगोनखौ आं सानो आरो। आरो लोगोसे दा ओ दा बे माबायावथ' दानि जुगाव खामानि बेफोरबायदि ओ गारिफ्राबो ओंखारबाय। जाय गारिफ्राव जोङो बेफोरबायदि थाव सोनो नाङा, जायफोरा माने बेटारिजों खारग्रा इलेकट्रिकेल, इभिबो होननानै बुंनाय जायो दा बेफोरबायदि औ लायोब्ला माने जोङो जोंनि बे गुबुंले जानाय बारहावाखौ एसेबाबो सोदांनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
ओम ओम, औ नोंथां आंबो बेखौनो सानो। एकदम गिबियावनो दंफां-लाइफां आंबो नोंथाङा जेरै सानदों आंबो बेखौनो सानो। गिबियावनो दंफां-लाइफां। दंफां लाइफांजोंसो मानसि दंफां लाइफां गैयाबा मानसिबो गैया नोंथां नोंथाङा नायनो हागोन सिगांनि आबै आबौनि जुग, ओमफ्राय दानि जुग, गोदो आबै आबौनि जुगाव दंफां-लाइफां गोबां दङमोन। अखायाबो गोबां हायोमोन माइफ्राबो गोबां गोगोम जायोमोन। आनथाब्ला दायो नोंथाङा नायदो अखाया खम हासै, सान्दुङआ बारा दुंसै, नङा होनोब्ला नोंथां? बेनो आरो गोबां माने औ
औ दे बुंलाय नोंथां
औ बिदिनो नोंथां। बे गासैबो दंफां-लाइफांनि सायावनो सोनारजोबदों।
औ
नाथाय मानसिया जौगानायनि साननायावनो, जौगानो साननायावनो गोबां बेबायदिनो दंफां- लाइफांखौ नस्थ' खालामदों माखासे बेबायदिनो खहाया गोहोम खोलैलांबाय थादों आं बेखौनो सानो नोंथां।
औ नंगौ, जिहेथु दंफां लाइफाङा खम जाबोनायनि जाउनाव जोंनि बोथोरनि सायावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों नङा होनोमब्ला नोंथां? औ औ जायनि औ जायनि जाहोनाव माने अखा हा अखाया गोबां खम हाग्रा जाबाय आरो बेजों लोगोसे सान्दुं आरो गत समाबो गोबां जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नोंथां नोंथाङा नायनाय दा नोंसि नि नोगोराव जों नि नोगोराव माबायदि अखा हायो माबायदि सानदुं उदुङो बेनो आरो नोंथां बारहावानि रायलायनाय बा गिबि माबायावानो फैयो दंफां
अब्ला नोंथां जाह टाइमा जानानै फैबाय नामा
औ टाइमाथ' जाबाय नोंथां
औ अब्ला नोंथांसिम साबायखर थाबाय जे नोंथाङा जों बेफोरबायदि सम होनानै सावरायनायनि थाखाय
साबायखर थाबाय बेबाय बिदि बारहावानि सायाव सो सावरायनो मोननायनि थाखाय नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय दे होमबा नोंथां ना औ दे